जोङो दा गोदोनि आरो दानि जुगनि खोथाफोरखौ एसे सावरायसै ना।
औ।
गोदो बिरादथ' गोदो गोदोनि जुगाथ' बिराद माबायानो जाहैबाय दानि जुगजों बिराद फारागानो।
ओं।
नङा होमबा?
उम उम।
खोनादों दा?
औ खोनादों।
होम। मानो होनबा आथिखालावथ' गोबां सोलायनाय जाबाय गोद गोदोनिफ्राय दासिम
उम उम।
नोंनिबा मा बुंनो सानो गोदोनियानो दानि मुगायाव
दानि जुगखौ नायोब्ला बिराद फाराग गोलैबाय दा गोदोनि दिनाव जोङो माने आबाद मावनाययावहाय फुङावनो फुंनि सारिथा थिनथायावनो मोसौजों एवरायनाय जायोमोन मोसौ होलांनानै मोसौ नांगोल लानानै ओमफ्राय दानि दिनावथ' मोसौखौनो बारा नुनो थांला आरो नांगोलखौनो माने नुस्रा लानो बेबायदियाव फैबाय आरो । दायो बांसिनानो ट्रेक्टरजों एवनाय जायो । आरो गोदोनि दिनाव बांद्राय गारि गुरा गैयामोन आरो दानि दिनाव बिराद गारि गुरा जानानै फैबाय रावबो साइकेल बांद्राय सालायनाय गैला गोदोनि दिनाव थाबायनानै हान्थियोमोन आरो दानि दिनावथ' थाबायनानै हान्थिलानो।
थ' आरो ।
गारिजोंसो बांसिन हान्थिनाय जायो ।
आथिखालनि गथ'फ्रा लामा ससेखौनो आथिं थाबायला।
औ औ उम। औ औ।
हम। आंथ' आसरित मोनो दानि गथ'फोरखौ
औ।
बिराद आजि जिकालि आथिखालाव गथ'फ्रा मा होनो माबा मोनसे मा होनो अबावबा थांबाबो थांनो नागिरनायनि सिगांनो माबा मबाइलफ्राव नायनानै मोनथिलाजोबो । मा मा बुस्थु दं मा मा गैया बे जायगायाव आरो गोदोनि जुगावथ' मबाइलानो गैयामोन ना।
उम
दानि जुगाव आरो मबाइल नङाबानो जाला।
औ औ।
उम गोदोथ' मबाइल होनायखौनो मिथियामोन।
औ।
हम।
दा जोंनि दामाने जोंनिथिंबो फ्रायानो सोलायनाय जाबाय। माने गोद दो इसकुलफ्रा फरायनो मोनामोन आरो मा होनो फरायनायनि सुबिदा गैयामोन मा। फोरोंगिरिफोरबो गैयामोन साफा सानैल'मोन आरो दानि जुगाव गामियावनो गंफां गं फा स्कुल दङ माने सरखारा होनाय जाबाय आरो। खोब सुबिदा मोनबाय आरो दानि फरायनो थाखाय आरो। स्कुल समाव दाना गंफां गंफां साय खेलबो मोननाय जायो आरो सर आरै औ। दा नोंसोरनिथिंलाय नोंथांमोननिथिंलाय।
जोंइथिंबो सरकारा इदिनो होआंदो आरो। जोंबो खोनादों। साइकेल मोन्नाय नोमा मोन्नाय दा गोदो दिनाव साइकेल गंसे खुनु बायनो हायामोन नङा होमबा।
औ।
आरो दानि जुगाव स्केलखौनो इउस खालामला माने- खारि गोबाव थांबाबो गारि। मटर ससे लामा हान्थिनो थाखाय गारि मथरनि गोनांथि जायो गथ'फोरनो। आथिखालाव थाबायनो थांनोबासै गोदोनि दिनावथ' बाप जोंनि आबौ आबैमोना एक किल'मिटार दुइ किल'मिटार माबा थाबायनो थाङोमोन
औ।
फाराग आरो दानिया आथिखालनि आरो गोदोनिजों नङा होमबा।
जों इनसि जोंनिथिंनाना गथ'फ्राथ' माबा मबाइल मबाइल जासो गारो। माबा। उम गेम गेलेनाय गोदोथ' माबा गेम होनो मा होनो मोनथियानोमोन मबाइलनि सोमोन्दैनो सोरबा बायदि बा माबा। मा होनो गोदोथ'। टेलिफनसो दंलाबायोमोन रेडिअफोरावसो खोनासङोमोन। नङा होमबा दा आथिखालाव थिभि जाजोब्बाय मानो मबाइलावनो नायनो हाजोबो। उम गोदो मा होनो मोनसे निउस होबा जमा थानानै सोरनिबा न'आव नायलायोमोन। सोरनिबा गंफा गंनै जेनेबा न'आव टिभि थाबा बिसानाव
उम उम
उम दा जोंनिथिं बेखौ नुनो खोब खमसै आरो दा नोंसिनिथिंलाय बोरै जाना दं?
जोंनिथिंबो माने गोदो मबाइल जुगानो गैयामोन माने खुगाजों थांनानै थाबायनानै हाय थिनानै फोरमायहैनाय लाइजाम हरनाय बेबायदिसोमोन आरो दानि जुगाव दङ। नों बेसांबा गोजानाव थाबाबो रायलायहरनो हायो टेलिफनजों खबर लाहरनो हायो बेबायदि जुगनि माने बहत सोलायनाय फैबाय आरो दा। आरो दानि जुगावथ' गारि गुराजों बहत गोजान गोजानबो हान्थिनो हायो। गोदोथ' गारि गुराबो गैयामोन मोसौ गारिजों मोसौ गारि बोयोमोन आरो
उम
गोदोनि दिनाव जानाय लोंनाया बुहुद खममोन माने ओंखामखौनो मोनजायामोन जाय दों हाजिरा मावनानै फैबाबो दानि जुगावथ' बहुद सोलायनाय फैबाय गावबागाव आथिङाव गसंनो हानानै गावबागाव उखैनायखौ बुथुमनानै जानो हायो औ।
उम दा आथिखालाव मानो सोलोंथाइआबो बांबाय नालाय अन सोलोंथाइनि अनजिमायाबो। मोनसे मोनसे सो सोलो मोनबाय। ओमफाय इदियावनो गाबागाव थांना थानायनि मा लामायाव फैनो हाबाय आरो। दानि जुगनि मानसिफ्रा नङा होमबा?
औ।
बिराद बिदिनो जोंनिथिंबो इदिनो दावगाबाय मानसिफ्रा
ओं।
मोजां मोजाङैनो
गोदोनिफ्राय माने बहद सोलायनाय फैनाय जाबाय आरो जोंनिथिंबो
उम उम।
दा नोंसिथिंलाय?
एसे सोलायबाय गोदो हालेवनायाबो नांगोल दा रावबो मोसौखौनो नुनो थांदला बयनिबो न'वाव दा माबा मो- मोसौ माने मोसौखोनों नुनो मोनला। मालाय ट्रेक्टर बिदिनो बाय बायदिसिना हालायलांनो मोनो आरो ना।
उम उम।
बिसोरना बेनो जाहैबाय आरोना।
औ जोंनिथिंबो ट्रेक्टरजों हालेवो आरो। गायनायावबो मेचिन सफैबाय। मा होनोे टेक्टर मेसिन माने मानसिया गायनांलानो मेचिनजोंनो गायनो हाजोबो गोदोनि दिनावथ' गायाबा फुवाबानो जायामोन गोदोनि दिनावथ' मोसौजोंनो गायजोबोमोन फ्रायानो गासिबोआनो दाथ' बहुद सोलायनाय फैबाय बेबायदियाव दं आरो दा। दा नोंसिनिथिंलाय?
जोंनिथिंबो बिदिनो जाबाय मा होनो माइ मारोन होनायाबो गोदो मोसौजों होयोमोन हनै मेचिनजोंसो होजोबो।
औ औ औ।
उम।
दा जोंनिथिंबो औ दा जोंनिथिंबो फोर फरायनायाव बहुद सोलायनाय जाबाय माने गोदोनि दिनाव दि फरायनाय गैयामोन आरो गोरों -गोरा बुजायनो हानाय गैयामोन दा जोंनि गामियावनो बिराद गोरों गोरा दं आरो बुजायनो हाग्रा जाबाय एम ए, बि ए फरायनानै साख्रि गोबां मोननाय जाबाय आरो दव आदाव दावगायै दावगायै गावनि थांखियाव सहैनो हाबा हानाय जाबाय आरो दा। दा आरो दानि जुगाव फैसा थाखा नङाबानो जाया गोदोनि जुगाव फैसा नङाबाबो जा गावनि जिउखौ खुंलांनो हायोमोन दानि जुगाव ससे लामा ओंखारनायावनो फैसा थाखानि बुहुद गोनांथि जायो आरो माने। दा नोंसिनिथिंलाय?
जोंनिथिं बिदिनो मा होनो अबावबा थांबानो फैसा गैयाबानो ओंखारनो हाला माने। मा होनो अबावबा थां फैसा आरो जेनेबा अबावबा मा होनो नोङो दै गरदसि लोंनो टाउनफ्रावबो फैसा बायनानैसो लोंनौ दैफोरखौ। बिदिनो नों अबावबा मोनसे खामानि नङबा फैसा नङाबानो जाया आरो। गोदोनि दिनावथ मा माबा मोनजोबमोनना मा होनो फैसा नङाबाबो सोलिनो हायोमोन। एसे नों सोलाय सोल आरो आरो सोलाय सोल दंमोन। नों मैगंजों बै मै बैनो माइ सोलायनानै मा होनो गाबबा गाव नांगौखौ सुफुंना लायोमोन आरो सोलाय सोलनि गेजेरजों।
ओम
दाथ सोलाय सोलनिबो बेबस्था गैला फैसा न फैसाजोंनो गासिबो जाजोबसै। बे बेनोसै आरो उम उम दामा जोंनाबो टपिकआ बे जोबथ'सिगोनदां
औ बे बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबा बाय आरो
औ दे ओं उम